हेल' औ खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथाङा ओरैनो दं थ'योना।
औ आं ओरैनो दङ
अ होमबा आं मोनसे टपिकखौ लानानै माने सावरायनो सानदोंमोन सम होनो हागोन ना
औ औ सावरायनो हागोन नोंथाङा मा टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन
आं ओरैनो जोंनि माने गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आं
औ गाननाय जोमनायनि जोंनि बर'फोरनि ना औ सावरायनो हागोन दे
औ दे
जागायदो
औ। जोंनि बर'फ्रा ओरैनो मा मा गानो जोंनि बर' आइजोफ्रा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोरा जेनेबा बांसिनानो बर' जेनेबा जायफोरा बिमा बिसोरो माने जों दख'ना गाननायखौ नुनो मोनो आरो माने हौवाफोरा जेनेबा हिनजाव आरो हौवानि गेजेराव माने एसे जोङो। माने बेलेग गाननायखौ नुयो हिजाव हिनजावफोरा माने जों दख'ना गानो। ओमफ्रायो जोमग्रा लायो साद्रि ओमफ्रायो हौवाफोरा जोंनिया बर' हौवा फोर माने गामसा गानो आरो बेजों लोगोसे गस्ला बेनि अनगायैबो जों दा लं फेनफोरखौबो गाननाय नुनो मोनो बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने हाबा ओमफ्राय बैसागु ओमफ्राय बेलेक बेलेक फोरबोफोराव बेलेक बेलेक गाननाय जोमनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा था
आरो दाब दाब जायगा लानानै माने जोंनि गाननाय जोमनायाबो एसे बेलेग बेलेग जायो जेरै जोंनि मा हाबाफोराव जोङो बबेबा बबेबा जायगायाव दख'ना थावसि एबा दख'ना गोजाखौ जों गान्नाय नुनो मोननाय नङा होनबा
औ
बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा अबेबा अबेबा जायगायाव दख'ना गोमो खान्थाल मादा गाबनि गाननाय नुनो मोनो बेजों लोगोसे हिन्जाव गोदानफोरनो माने ओ गोजा गाबनि जोमग्रा साद्रि बेजों लोगोसे गोजा ओ जा गाबनि ब्लाउस बिदिखौ गाननाय जों नुनो मोनो आरो हाबायाव आरो बेजों लोगोसे खर'आव गोजा गोजा माबा साद्रिबो लायो आरो हिनजाव गोदानफोरा आरो जों बैसागु फोरबोफोराव जोङो बर' आइजोफोरखौ माने दख'ना खान्थाल ओ गोमो बिदन जों जायखौ होनो बिदन बेजों लोगोसे जों आर'नाइ गोथां गाबनि आर'नाइफोर जोमग्रा साद्रि आर'नाइ लानाय नुनो मोनो बे आरो
हौवाफोरखौ जों माने गोबां बांसिनानो गामसा गानो बेफोरनि मादाव ओ खान्थाल मादा कालारनि गोथां कालारनि लाइगां आरो गोबां गाबनि आरो बेजों लोगोसे जोङो दा गोदान गोदान वाइसकड बायदिखौबो हौवाफोरखौ माने गाननाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे हौवाफोरा माने आर'नाइ आर'नाइ ओ आर'नाइबो लाफायो आरो
ना मा बुङो नोंथां आरो माने जोंनिया माखासे माखासे ओ जेनेबा जायफोरा फिसायथि जादों बिसोर रान्दि हिनजावफोरा माखासे माने गुफुर गुफुर गाबनि दख'ना गाननायखौबो नुनो मोनो माने जोंनि बर'फोरनाथ' गोबां जेनेबा गोबां रोखोमनि फोरबोफोराव माने फोरबोजों बा दुखुफोराव माखासे माने समजों लोगोसे खखप जानाय दखना एबा माबाखौ गानग्रा जोमग्राखौ जोमनाय नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा?
औ हागोन नदे।
उ
जों बर'फ्राथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायायनो माने बर' हौवाफ्राथ' माने बांसिन गामसाखौनो गानबोखायोमोन नालाय
औ औ माने दानि दिनावसो माने लंपेन्ट बायदि बायदिया दासो फैदोंना
औ माने समजों लोगोसे सोलायलांबाय होननाया बेनो आरो
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
माने जोंनि बर' हौवाफ्रा अबावबा थांबा बबेबा गोजान जायगाफ्राव थाङोबा माने बांसिन लंपेन्ट फोरफोरखौ जो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
आरो गोदोनि समावथ' माने बांसिन बबेबा थांबाबो अबेबा जेनेबा आलासिफोर जाहैयो अबेबा थाङो बेफोरावबो माने जोंनि बर' हौवाफ्रा बांसिन गामसा आरो लोगोसे मोदोमाव आर'नाइ लानानैसो बांसिन थाङोमोन आरो आरो बेजों लोगोसेनो हाबा खेराइ समावबो माने जोंना बांसिन बर' बर' हौवाफोरा बांसिन माने गामसाखौनो बाहायोमोन आरो बेजों लोगोसे जोंना गस स्लाया गुफुर बेखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोमोन।
औ माने जोंनिया जेनेबा औ नोंथाङा बुंदों माने जोंनिया जेनेबा जोंनिया नैबे हायेन जायगानिया ओरैजाय आरो जोंनि ओरैजाय जोङो सानजानि सानजारिफोरखौ जोङो माने मेखेला दख'ना एबा सानजा सानजायारि दख'ना बिदिखौबो गानायनाय नुनो नुनो मोनो जायखौ जोङो सान सानजारि दख'ना होननानै बुङो जायखौ जोङो माने बियो ओ स्ल स्ल'द जायो आरो माने बियो गेजेराव खानाय गैया जों जेरै जानजियाव थेबोना बि दि थेबनाय जाया आरो बेयो माने ओ ओ ओ गल जायो माने गोलाव ओमफ्राय बेखौ माने खालि ओ माबायावल' थेबनाय जायो आरो गोजौआवल' थेबनाय जायो आरो बेजों लोगोसे माने बिहु गामसा एबा बिदि खानाय खौबौ जों ओ सानजानि सानजारिफोरनि गाननाया एसे जोंनि नैबे हायेननि खैजानिफ्राय जों माने आलाग जानाय बेलेग जानायखौ आलादा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बिखिजायनि माने माखासे हाबायाव गाननायफोराबो बिदिखौनो बांसिन गानो आरो सफ्रबोनि माने गाननायाव बिसोरो बे सानजारि दख'ना मेख्लाखौनो बाहायनायखौनो जों नुनो मोनो आरो।
औ औ औ नंगौ। ओ नोंथाङा जे सानजानि जि दख'ना सानजारिफोरनि जि दख'ना गाननाय होननाय बुंदोंमोनना नोंथां?
औ नों
ओ बेयाव ओरैनो मा आगर एरनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा ओरैनो
बिदिनो जोंनिया जोंनियाथ' बर'फोरनि गोबां ओ गोबां आगरफोर दंना फारौ मे गन दाउस्रि दाउस्रि आगर आमफ्रायो खासेव आगर बायदि बायदि खिन्थु जोंनिया माने फारौ मेगन आरो बिदि सिख्रि मोख्रेब ओमफ्रायो थाइगिर बिबार बिदि फिसा फिसा आगरखौ माने बेयाव बांसिन मोजां मोनो मानो होनोब्ला बांद्राय गिदिर गिदिर आगर एरोबा गोबाव सम लायो बेखौ थ' माने सानफ्रामबोनि माबायावसो बांसिन बाहायनाय जायो नालाय बेखायनो जोङो माने रुगुङावल' बांसिन गाहायावल' माने बांसिन ओ फिसा फिसा आगरखौ ए एरनानै गानायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला ओ बेखौ जोङो सानफ्रोमबोनि माबानायावसो बा गान डेलि माने सानफ्रामबोनि बाहायनायावसो गाननाय जायो नालाय बेनि थाखायनो जों बेयाव बांद्राय जेनेबा गिदिर आगर गिदिरफोरखौ एरनाय नुनो मोना जेरै जों दख'ना बेलेगफोराव थायोना जोंनिया ओ जोंनि जाय ओ माबायाव ओ जों साम दख'नायाव जिबायदि आगर एरो बिदिखौ जों माने बे सानजारि दख'नायाव जों एरनायखौ नुनो मोना आरो बेनो बेनि गेजेराव फारागा बेनो आरो।
ओक्षबेजों लोगोसेनो जोंना माने जि बर' हौवाफोरा जि आर'नाइ बाहायो
औ
औ बेयाव बांसिनै मा आगर एरनाय नुयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ बेयाव जों माने ओ ओ हाजो आगरखौनो बांसिन ओ एर माबानाय नुनो मोनो नो आरो बा हाजो आगर ओमफ्राय गेजेराव बिदि ओ दुलुर ओ दुलुर आगरखौ मा होनोमोन थाय आंबो बांद्राय इसिबां मिथिला मा होनो बेखौ जुगुन गेजेराव बिबार बिबार बांसिन आखिनाय जायो आरो बिबार आगरनि महरफोरा बिबार ओ बिबारनि बांसिन जायो आरो।
औ
आं माने बांद्राय बे बा बिबारनि सोमोन्दै बा आगरनि सोमोन्दै मिथिला आं बांसिन माने हाजो आगरखौ मिथियो आरो।
औ औ नंगौ औ बांसिन नि माने आर'नायावबो सिगां समनिफ्रायनो माने हाजो आगरखौनो बांसिन बाहायखायोमोन।
औ ओमफायो
जोंना गामसायावबो दासान दा बांसिन माने हाजो आगर होनोब्लाथ' जों जों बर'फोरनि बर'फोरा जों हाजो आगर एरनायजोंसो माने जोंखौ सिनायो जेराव माने हाजो आगर थाबाथाय बियो बर'फोरनि गानग्रा जोमग्रा होननानै जों बांसिन मिथियो आरो। मानो होनोब्ला बर'फोरा गोदो समनिफ्रायनो माने हाजो आगर खौ बांसिन जेनेबा बर' फोरनि नेरसोन महरै माने गासिबो जिफोरावनो एरोबोलाथाय अ बेयो माने बर' खरनि गानग्रा जोमग्रा होनना होननानै सिनायथि मोनो आरो। जों जिखुनु माने हाबानि साद्रियावनो जा जेनेबा जोमग्रा साद्रियावनो जा आर'नायवनो जा बा गामसानायावनो जा बा जोंनि दख' ना दख'नायानो जा बेफोराव जों माने बांसिनो बे हाजो आगर, फारौ मेगन खासेव बिखा ओमफ्राय दा दाउथु मेगन बेफोर आगरखौ जोङो माने गोदोनिफ्रायनो एरबोनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोंना आगरजों लानानैबो जोंनि दख'नाफोरनि गानग्राफोरनि दामफोरा माने जायो आरो बेसेन फोरा अबेबा आगरा माने बांसिन दाम गोसा बांसिन दाम खम बिदिखौबो जों गान माने ओ आगरजों माने जायो आरो‌।
औ अ' आरो ओ माने दानि जुगावथ' माने गाननाय जोमनायाव अनेक सोलायबायना। जेरै दख-दख'नाखौनो होन दख'नाखौबो जों माने न'आव बांसिनै दानानै एबा न'नि आग न'आव आगर एरनानै बांसिन गाननाय नुनो मोनलिया।
औ औ माने दानिया जोङो दख'नाफोरखौ बर' हिन्जावफोरा माने गोदोनि बायदि दानानै गानलिया‌। माने दखान गलाफोराव गोरलैय मोनो नालाय। बो आरो जोंनि बर' आइजोफ्रा माने बांसिनानो दानो रोंला नालाय। बांसिन दानो दखाननिफ्राय बा गलानिफ्राय बायनानै गानो। ओमफ्रायो जोंनि बर' आइजो सिख्लाफोरा दख'नाजों लोगोसे बांसिनानो माने हौवाफोरबायदिनो हिनजावफोरा। आबा माने जिन्स, गस्ला, लंपेन्ट बायदि रोखोमनि टप सप गाननायखौबो जों नुनो मोनो। ओ आरो। सिगांथ' खालि ओ बर' आइजोफोरखौ जों दख'नाल' गाननाय नुनो मोनोमोन खिन्थु दा। ओ गथ'फोरखौ जों बांसिनानो जों दख'ना गाननाय नुनो मोना जेब्ला बिसोरो जेनेबा। ओ दाइन जि थाखो फरायो अब्लानिफ्रायसो माने दख ख'ना गाननायखौ जों बांसिन नुनो मोनो‌ ओमफ्राय बिनि सिगांथ' जोङो बांसिन बर' गथ'फोरानो होन बर' सेंग्राफोरानो होन बांसिनानो जों माने ओ बेलेगनि वेस्टार्न कालचारखौ जों माने एक्सेप्ट खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो मान बांसिन माने लंपे फेन गस्लाखौनो बाहायनाय नुनो मोनो दानि दिनाव आरो गोदोनि दिनाव गस्ला गस्ला एसेबां बाहायनाय जायामोन मानो होनबा उन्दैफोराबो माने गोदोनि नाव माने जान्जिनि जान्जियाव गानोमोन आरोखि दख'ना बा जि फिसा बिहु फालि। गामसा बिदिखौ गाननाय नुयोमोन। खिन्थु दानि दिनाव ओ माने जोङो बांसिन जेनेबा लंपेन्ट गस्ला गोबां गोबां रोखोमनि हाप पेन सत पेन बायदि बायदि रोखोमनिखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना मा बुङो
औ नंगौ।
औ जोंना समा जाबायमोन मिन्स सावरायनायखौ दोन्थ'नो हासिगोन नामा? ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।
ओ जागोन दे नोंथां।